हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथां आं होननायखो खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
नोंथांजों आं दा दसे सम औवा आरो दंफांनि जे दंफांनिफ्राय ओंखारनाय बेसाद बेफोरजों बेफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेफोरनि बागै दसे सम रायलायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ जोंना दा औवाजों मा मा बानायो होनबाथाय जोङो जेरै गिसिब सान्द्रि सानदांगा बेनिफ्राय माइ जावग्रा माइ जावग्रा
औ
बेफोरखौ जोङो बानायो
औ
बेबायदिनो जोंना औवानि औवाखौ जे जोङो औवाखौ दानना लाबोनानै बेनिफ्राय जोङो फिसा फिसा औवाखौ जोङो दाननाय जायो आरो
ओम
बेनिफ्राय जोङो औवानि गिसिब बेफोर सान्दांगा सान्द्रि दाला बेफोरबायदिखौ जों बानायनाय
औ
औवा औवानि औवानिफ्राय जों न'बो बानायो
औ
औवा ओमफ्राय जोङो औवाखौ जेरै खुन्था खालामनानै बेफोरबायदिनो न'बो बानायनाय जायो जायो आरो नोंथां जेरै दंफां दंफां दंफांनि गाजोल होन्दोंमोन दानि दंफांनि गाजोल बायदि न'वाव लुनाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो
औ
आरो जोङो बेबायदिनो सियार जग्रा टेबोल, बिसोना ओमफाय बेफोरबायदिनो देक्स बेन्स बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै आलाना आलना जेरै जि दोनग्रा बेफोरखौबो नुनो मोनो।
औ
जोङो दंफां दंफाङा आरो जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब जों मानसिफोरनि थाखाय।
औ
बेफोरबायदिनो जोङो औवा दंफांनिफ्राय बेफोरबायदि न' बायदि बायदि बानायनाय जायो आरो।
औ
दंफां दंफांखौ जोङो बेफोरबादिनो दंफाङा न' बानायनाय जोबोद खामानियाव फैयो आरो दंफांनि फ्राय औवानि औवायाबो बेफोरबायदिनो फैयो।
औ।
औवाजों जोङो बेबायदिनो न' लुयो। जेरै आबाद फोथाराव आबाद मावनायाव काख्रेल जिंखा बेफोराव जोङो बैसां लुनायावबो जोबोर हेफाजाब होयो।
औ।
बेफोरबायदिनो आरो नोंथां।
औ।
आंनि जेरै जोङो औवाखौ बेरा होनानै न'वाव दुमथेयो बेहाय जोङो हायो बे औवा औवाया जोंखौ जोबोर हेफाजाब होयो। बेबायदिनो आंथ' बारा मिथिला नोंथां। नोंथाङाबो एसे मोनथिबा फोर-फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां हागोन।
औ।
सों दा औवा बुङोब्ला जों औवा गैयाबानो जों न' लुनो हाया होननाय बायदि जायो आरो।
औ नोंगौ।
एबा जों औवाखौ मायाव बाहायो मा मायाव बाहायो आं एसे फोरमायनसै।
औ
जों दा औवाया बिराद खामानियाव होयो आरो।
ओ औवाफोरखौ बेरा होनायावबो बाहायो। आरो बिदिनो मोसौ गलि ओ न' बानायनायफोराव बिराद मदद होयो आरो।
औ नोंगौ।
बेनि उनाव जोंहा बारिफोरावबो बेरा दुमथेनानै ओ दाउफोरा हाबनो हायैनि थाखाय अमा, दाउ, बोरमा बिफोर हाबैनि थाखाय जों बेरा होनानै दोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां सैथो।
बिनि उनाव जोङो औवा औवाजों बायदिसिना मावो। जेखाइ, खबाय, जेंगाय खादा बिदि बानायनो हायो आरो। खफ्रि बेफोरबायदि
थारैनो नोंथारगौ नोंथां।
बायदि बायदि जों बिदिनो बायदिसिना खालामनो हायो आरो। बिनि उनाव जोङो सालफेराबो बानायनो हायो। अवा अवाजोंनो उन्दुग्रा बिसिनाबो बानायनो हायो। आरो बिनि उ आरो बिनि उनाव जोङो साइला बेफोरदि अमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा, हांसो गन्द्रा बिदि खालामनो हायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
बिनि उनाव बिनि उनाव जोंहा ओ अवाखौ मैगं गायनाय फोरावबो जोङो बैसां लुनाय लुनायखौ नुयो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथोमार।
बिनि उनाव दंफांखौ मा मायाव बाहायो होनोब्ला जोङो न' लुनायाव न' लुनायावबो बाहायो। बायदिसिना देक्स टेबोल ओ बेरांसि, सियार बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
न'आव होनो थाखाय सायाव न'नि ओ सायाव होनो थाखाय जोङो दंफांखौ बाहायनाय जायो आरो सिंखावनानै। हाखावनानै
बिनि उनाव जोङो फार्माबो खालामनो हायो। उम कादबो खाला मनो हायो। बिदिनो बायदि बायदि ओ ओ गनद्रा दाउ गनद्रा मो अमा गनद्रा बेफोरबायदिबो बानायनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव सालफेरा, डेक्स, टेबोल बिदि बानायो। उनदुनो थाखाय बिसना, जनो थाखाय बेरांसि सियार बेफोरबायदि खालामो आरो।
औ नांगौ
आरो जोङो बेखौ फाननानैबो फैसा मोनो आरो।
औ औ।
औवाखौबो फाननानै जों फैसा मोनो।
औ नोंगौ।
आंनि मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां नो थाङाबो एसे मिथिबावोबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
अ‌
जों दा नोंथाङा दानि औवा आरो दंफां बेफोरखौ मा खामानियाव बाय फोरमायखाबाय
औ
आं जा एसे मोनथिनायखौ फोरमायबावनोसै आरो नोंथांनो
औ
जों दा नोंथाङा होनलांनाय बायदि दानि औवा गैयाबा न' जाया बेफोर औवा गैयाबा जों न'खौनो बानायनो हायि बायदि नंगौ।
औ
औवाया जोंना जोबोर खामानियाव फैयो।
औ
बेफोरबायदिनो जोंना मा होनो फाक्कानि न' लुनायावबो औवाया जोबोर खामानियाव होयो आरो नोंथां दंफांजों औवाजों
औ
दंफांनि जोङो बेखौ हाखावनानै काट बानायो बेखौ जोङो सायाव रडनि सायाव ओरै होनानै जोङो बेखौ फार्मास्टेल बानायनो हायो आरो नोंथां बेयो न' लुनाय एबा फाखकानि न' लुनाय बे बेफोराव बांसिन बाहायजानाय जायो आरो
औ औ
बेबायदिनो जोंना औवाखौ सुंखानाय खामानियाव फाखानि न' लुनाय बेफोराव बाहायनाय जायो।
औ
जों दा औवाखौ बेफोरबायदि आंथ' बारा मिथिलाङा नांला नोंथां
औ
नोंथाङा दानि होनलांखाबाय आंबो सिगाङावनो होनलांखाबाय एसे नोंथांङानो एसे फोरमायबावदो नामा?
औ औ नोंथां
औ दे
जों न' लुनो थाखाय जों औवाखौ थ' नांगौ नालाय न'खौ औवाजों न'खौ औवाजों बोरै लुयो आं एसे फोरमायनोसै
औ फोरमायदो आरो ना
सिगांङावनो जोंङो औवाखौ दानथ्रुनानै ओ बिनि दानाय बिलाइ ओंखारनायफोरखौ जों दानस्रिग्रोना लाखांनाय लाग्रोनांगोन
बिनि उनाव जोंङो बेखौ हास'नानै ला हरनांगोन आरो बेनि उनाव जोङो सिनखाव सिनखावनानै जोंङो बेखौ लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो हा स'ना हास'नानै दोननायखौ जोंङो खुन्था खालामनानै बेखौ हायाव फबनानै बेखौ हायाव हायाव फबनानै बेयाव हा खोनानै
औ
बिनि उनाव सायाव ओ मान्थलि होनानै बेखौ खाथाबना लाग्रोनांगोन। औवाजों औवानि
औवानि न' बानायबाय आरोना नोंथां।
औ औ औवानि गलसो खाथाबना एबा गुनाफोरजों खाथाबनानै लाां लाग्रोनांगोन आरो आरो बेनि उनाव जोंहा सायाव अखा सेरिनि जोंहा प्लास्टिकबो होनो हायो। बिनि उनाव थिंबो होनो हायो बेफोरबायदिनो जोंङो थिंखो होग्रोना लाखांनानै जोंहा बेरा बेरा होनो थाखाय जोंहा औवाखौनो नांगौ नालाय औवाखौ बिदिनो हास'नानै जोंङो सिनखावनानै खाथि जिरो आरो जेरखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ हेबनानै हेबनानै लानांगौ आरो
औ नंगौ आं
बे बे लिरबानो गोबोरखि हाब्रु लगायनानै लिरबानो बे न' जाबाय आरो
औ औ औवानि न' जाबाय नोंहा
औवा न' जाबाय
औ
बिनि उनाव जोंङो औवानि बेरा बेरा होबाथाय जों दा म गयनि दुनायखौंबो होयो नालाय गामिनि मियाव गामि नालाय जों गय दुनाय खंजोंननो होयो बेराखौ
औ
औ सोरबा सोरबा आरो थिंनि होयो
औ नंगौ
जोङो बिदि बेरा होनो थाखाय जोंनोथ' औवा नांखागो औवाखौ जोङो औवाखौ जोङो ससे ससे हास'नानै जों सिगाङावनो गायग्रोनना लायो लानांगोन आरो गायखांनायनि उनाव जोङो मानदिलि होनांगोन औवाखौ खौ गोलाव दानस'नानै बेखौ सायाव सायाव होनानै जों बेखौ खाथाबनानै लानांगौ आरो बिनि उनाव जों
औ औ
गय दुनाय खं एबा थालिर दुनाय खं बेफोरखौ जोङो होनानै बेरा खालामनाय जायो आरो
औ औ
जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय नोंथां नोंथांजो रायज्लायनो मोना गोजोननाय थाबाय मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै
औ नंगौ नोंथाङा आंबो
औ दोनथ'नोसै होनबा नोंथां ना
औ दे नोंथां